हेल' औ खोनाद औ। खोनादों खोनादों।
नोंथांजों आं जाग्रा आदारनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन।
औ-औ जाग्रा आदार माने मैगंफोरनि सायाव आरोना?
औ।
जेनेबा जों मैगंखौनो बेस खालामनानै रायलायनोसै नामा?
फोरा नार सङा नोंथाङा मिथिगौना नार
नारजि ओंख्रि संनायाथ' नारजिखौ आं जा-जा-जा मिथियो बेखिनिखौ बुंलांनोसै।
औ।
ओ गिबियावनो नारजिखौ एसे सो सोम सोमनानै दोननाय जायो नामा सोमनानै सुनानै लानाय जायो नामा आरो बेनि उनाव नारजिखौ खारै होनानै संनाय जेनेबा संनाय जायो बेनि उनावहाय जेनेबा नार्जिजोंथ' ओरैनो नारजिखौ अमा अमा बेदरफोरजोंसो जानानै जानाय जायो नालाय ओरैनो अमा बेदर संनो अमा बेदरखौ गिबियावनो एवफ्रामना बा एवनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय नार नारजिखौ इदिनो खारैजों लोगोसे नारजि होनानै इखौे गे गोदौहोनानै सानानै जेनेबा गेब्लेहोनाय जायो आरोना बेनि उनाव बेदरबा बेदर फोरखौ होनाय जायो। बेनि उनावनो नारजि नारजि ओंख्रिनि महर मोनाङा मोनो आं खिन आं नारजि ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै बारा मिथिलायलाङा आरो ना नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नारजिखौबो मा रोखोमै बानायो मोजाङैनो
नारजिखौ जों गिबियाव एसे सोमनानै
औ।
बोखाङो ओमफ्राय
औ।
रानोबा बेखौ थाव ओरि होनानै एसे एवफ्रानानै लानानै ओ खारै होसननानै
ओम।
जायो आरो बेदरखौ अमा बेदरजों जायोब्ला बेखौ अमा बेदरखौ एवफ्रानग्रोनानै लाना
होम
जेब्ला गोदौवो अब्ला हो
औ
होसननानै संनाय जायो
औ
बा कुइसन दं नोंथांनाव
आरो थ बुंदो नोंथाङा ना नारजि ओंख्रै संनायाव थाव थावबो बाहायनाय जायो नामा?
एसे माने एसे बाहायनाय जायो
अ जों जोंनि ओनसोलावथ अ जोंनि बिथिङावथ थाव बाहायनायखौ आं नुफेरनाय जायाखै आरोना अब्ला नोंसिथिं एसे संनाया एसे आलादा जानो हागौ आरो
औ
ओरैनो मैगं बा ओंख्रिफोरखौ अ मैगं बा ओंख्रिखौ मा मा रोखोमै संनाय जायो जेनेबा मा मा बिभागै एबा ओंख्रि संनायनि बिथिंङाव
नि बागै बुंलांनोसै आंङो आ अनला खारै खौ जों अनला खारै संङोब्ला जोंङो ओ माइरं माइरंजों बानायो ना बेखौ बाइरंफोरखौ जोंङो सुग्रोना लाना नै फोरानना दोनबाय दसे फोराननानै बेखौ गुन ओ दे ग्लिनानै गुन्दै खालामबाय खालामनानै जेब्ला बेदर जोंफोर संङोब्ला बेदरखौ एवफ्रानग्रोबाय एवफ्राननानै ओ थावजों एव फ्राननानै मस्ला बि जिङोम जायखिजाया मस्ला बाहायनानै बेखौ बेदर जों एवफ्रानबाय एवफ्राननानै दै होसनबाय बेदराव दै हो जेब्ला दैया गोदौवोब्ला बै ओ गुन्दैखौ दै एसे गलायनानै होनाय संनाय जायो उम।
आओमफ्राय अनला संनायावथ' खारैनि गोनांथि जायो खारैखौ मा समाव होनाय जायो?
खारैखौ जों थालिर फस्लाजों बा बानायनाय जायो जेब्ला खारै बानायो अब्ला
उम।
फस्लाजों बानायो नालाय थालिरखौ जोङो फार्स्टआवनो दानग्रोबाय दानग्रोनानै बेखौ फिसा फिसा गोदानानै फोराननाय जायो फोराननायनि उनाव जेब्ला खारैया रानो अब्ला बेखौ अरजों सावनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरो बे गुन्दैखौ एसे संग्रायजों सालिनानै मोजां खालामनाय जायो जायो बेनि ओमफ्राय बेखौ दैजों नालेंखरनि बिदि खलथाफोरजों सरनाय जायो सरनानै बियो खारै
ओमफ्राय बे खारैखौ अनला ओंख्रि संनायाव। मा समाव खारैखौ होनाय जायो जेनेबा ओंख्रि संनाय बिथिङाव?
खारैखौ जों बेदर संनाय समावनो होनाय जायो
समाव होयो उ औ। ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जेनेबा मैगं बा ओंख्रि संनायाव रोंगौथि दंङनो
सबाय साम
औ ओमफ्राय ओंख्रि संनाय बिथिंङा जेनेबा मा मा रोखोमनि ओंख्रि संनाय जायो जेनेबा ओ जेनेबा जेनेबा माबा ओंख्रि संनो थाखाय नाखौ जेनेबा एवफ्रामना लाग्रोनाय नाखौ एवफ्रामनाय फ्राम फ्राम गोरान एवखांनाय सिदोब जेनेबा सिदोब सिदोब सिदोब एवनाय बिदि मा मा बिथिं दंङ जेनेबा मा मा बिथिंङाव
जोंबो
जेनेबा नों नाफोरखौ बाथोन देगोन बाथोन जागोनबा बेखौ मा फ्रसेसयै बाथोन खामनाय जायो जेनेबा मा मा मावनायनि गेजेरजों
जों नाखौ बाथोन जायोब्ला ओ गिबियावनो नाखौ सुग्रोना लाबाय सुनानै बेखौ सारायखौ अराव होनानै जेब्ला साराया दुंङो अब्ला एसे थाव होबाय थाव होनानै ओ नाखौ एवग्रोना लाबाय एवग्रोना ला
औ
अब्ला ओ फालौ गोथां होयोना फालौ गोरान होयो ओ एवनानै एवनानैबो दे जायो जोंङो एवनानैबो देजायो जायो गो थाङैबो देजायो ओमफ्राय गोसो बाय
औ
बेखौ एवखांनायनि उनाव जोंङो थफसियाव होनानै देनानै बाथोन महर मोननाय जायो
औ औ बेनि उनावहाय जेनेबा नों मा होनगोन ओ दालि ओंख्रिफोर संबाय बायोबा दालि ओंख्रि संनायाव दालि ओंख्रिखौ मा मा रोखोमै जानाय जायो जेनेबा थाव थाव जेनेबा थाव जागोनबा थावनि बिथिङाव मा रोखोमै थावनि ओंख्रि जेनेबा दालि ओंख्रिखौ संगोन आरो खारै ओंख्रि संब्ला खारैनि ओंख्रि संनायनि जेनेबा मा बिथिङै बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो
दालिखौ थावजों संङोब्ला ओ दालिखौ गिबियावनो सु सुग्रोना लायबाय लाखां
औ
जोंङो सारायखौ जानबाय साराया जेब्ला दुंङो अब्ला थाव होबाय थावा दुंङोब
औ
औ।
ओमफ्राय जोङो दालिखौ होसनबाय ना मस्ला। खौ एउ मस्लाफोरखौ एसे। ह्रोबाय बानलु सामब्राम। फोरखौ ओमफ्रा।
औ।
बिनि उनाव एसे। एवफ्रांग्रोनानै जों दालि। खौ होसननानै एवफ्रामबाय। एउफ्रा। नै उनाव जा मस। ला होबावनो दं। बेखौ होब ना। खबनो हायो माबा। मस्ला होबावनो दङब्ला। ओमफ्राय जों बेयाव दै होस। नानै एसे। रुनाय बायदि खालामग्रोनोबो हायो। आरो डायरेक्ट संखानोबो हायो। बेजोंनो गोदौनानै गोदौखांनायनि उनाव जोङो संख्रि होनानै।
औ।
संनाय जायो।
औ ओमफ्राय बे दालि ओंख्रि संनायाव सागं बाहायनायखौ नुनो मोनो नामा दालि ओंख्रि संनायनि बिथिङाव सागं जे बाहायो।
ओरैनोबो ओरैनोबो गलियो। ओमफ्राय सागंबो हो।
औ। सागंखौ ओरैनो माजों बानायनाय जायो।
होनायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ।
आरो खारैजों संनायाव।
औ।
बिदिङनो एसे दालिखौ सुग्रोबाय सुनानै एसे थाव होनानै। अ बेयाव। फेसबो हो जायो फेस। होआबाबो जायो ओमफ्राय बानलु बानलु होजायो
औ
बेनि उनाव पियास होयोब्ला बानलु होयोबा एसे एवफ्रानग्रोना लाबाय आरो दालिखौ बेयाव होस होसननायनि उनाव जोंङो जेब्ला दालिया एसे एवफ्रान जानानै एस खारैखौ होनानै खारै होखांनायनि उनाव जों दैखौ होनाय जायो बिनि उनाव होनाय होनानै जेब्ला दैया रानो अर दै होयो अब्ला दै होयो खांनायनि उनाव दैया गोदौवोब्ला जों संख्रै होनानै बेखौ फोमोननाय जायो बिनि उनाव ओंख्रि ओंख्रि
औ -औ ओमफ्राय बे खारि ओंख्रिखौ नोंसिना मा ओंख्रि बुंङो दालि खारै होनो ना गुबुन मुंजों मिथियो
औ दालि खारै
आरो माबा कुइसनबाव नोंथांनिफ्राय
नोंथ जोंनि उनाव रायलायसिगोन दा एसे उनाव दोनथ'नोसै